हेलौ खोनादोंना नोंथाङा? नोंथाङा मा हो हेलौ औ दोंथ'यो र' आं नोंथां।
अ नोंथांजो मोनसे खोथा राय्लायनि हरद र आं
औ दे दे मा खोथा रायज्लायनो सानदों नोंथाङा।
उम न-न'खर संसार दानायाव मा मा आजु नांगौ जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनाय
औ ओ एसे माने आं गासैखौबो माने मिथिजोबा जा हायो आं बेखौ माने फोरमायना होगोन नोंथांनो न'खर संसार न' न'खर संसार होननानै गंसे न' खर संसार दानायखौ होननानै बुङोबथ' जोङो गिबियावनो जोङो ओ अनज्लायनाय न' आगजुजों लोगोसे अनज्लायनायखौ गिबियावनो नांग्रोगौ आरो जोंनो न' अनज्लायनाय बेजों लोगोसे न'खर संसार जानायावथ' जोंनो गिबियावनो खान ओ माने खान्था आरो ओ खान्था साराय होननानै बुङोनो जों जायखौ
औ
ओ बेफोरबायदि आरो ना खान्था, साराय, खांसि, खु खुरै बिदिनो दैहु, खोस्लि बिदि माने गासैखौबो नांगौ जायो आरो ना जे जेखौ जोङो ओंखाम ओंखाम ओंख्रि सं संनायाव माने बाहायनाय जायो आरो न' बेफोरबायदि आरो बेजों लोगोसे जोंनो ओ गंसे माने ओ मोजां न'बो नांगौ जायो आरो न' जोंनो न' जायनि थाखाय जोङो जाय न'वाव जोङो सान्दुं अखा बारनिफ्राय माने रैखा मोनो सान्दुं अ खा बार सान्दुंनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय जोंनो बे माने न'खौ नांगोरगौ जायो आरो ना न'जों लोगोसे जोंनो जेरैहाय ओ खिनाय हासुनाय होननानै जोङो जायखौ बुंनोनो बेनि सुबिदानि थाखाय जोंनो ओ खिग्रा ओ खिग्रा न' आरो हासुग्रा न' बेफोरबायदिखौ नांगौ जायो आरो ना ओ बिदिनो दै लोंनो थाखाय जोंनो दंखल नङाबा खुङानि ओ गोनांथि जायो बेफोरबायदि आरोना गंसे न'खर दानायाव आरो ओ बिदिनो ओ न'खर होननानै बुङोब्लाथ' जोङो गोबां माने नांगौ जाखायो औ उन्दुनो था खाहाय जोंनो ओ जेरैहाय जोंनो ओ बिसिना न' बिसिना नांगौ जायो बिदिनो जिरायनो था खाय मासि नांगौ जायो ओ खामफ्लाय बेफोरबायदि नांगौ जायो आरोना उम ओ बिदिनो गंसे न'खर न' गं से न'खर दानो होनोब्ला ओ दानायावथ' गोबां माने आगजु फोरखौ नांगौ जायो नालाय ओ बिदिनोथ' नांगौआथ' जोंनाव जोबानो न' नांगौआथ' जोबानो गंसे न'खर दानायाव ओ बिदिनो आङो जायखौ इम्परटेन्ट न' जाय जायखौ जोङो नङाबा सोलिनो हाया बे फोरबायदिखौ बुंगोन आरो आंना जेरैहाय जोंनो माइरं सुनो थाखाय जोंनो फिस्लाखा होननानै जोङो जायखौ बुङो अ फिसलिखा ओ बिदिनो ओंख्रि न' ओंख्रिफोर सुनो थाखाय जोंनो खिरखा बेफोर औवानि खिरखा बेफोरबायदिखौ नांगौ जायो आरो ना मैगं हानो थाखाय जोंनो ओ सि खा बेफोर दाबा बेफोरखौ नांगौ जायो आरोना बिदिनो ओ टावा न' जायाव जाय जेराव जोङो फिथाफोर सावनाय जायो न' बे फोरबायदिखौ माने नांगौ जायो आरो ओ बिदिनो माने गोबां खांसि खुरैजों लोगोसे ओ बायदि बायदि नांफागो जा नांफागौ नां नांफागौ जायो आरोना औ औ बिदि आरो ओरैनोहायथ' आं मोनथिनायाव बेखिनियानो आरो दंबावो ओम दंबावो माने गासैखौबो गोसोआव गैजोबला आङो नोंथाङा ओरैनो गोसोआव बुंबा बुंना हो
बिदिनोथ' ओम जानो थाखाय जोंनो माइरं नांगौ मैगं नांगौ संख्रि बानलु बेफोरखौ नांगौ जायो आरो।
औ औ। बिदिनो माने ओ जोंनो सिखा सिखा धाबाखौ जेरै मैगं थाइगं बा औवा बायदिसिना एसे दानला दानसि खालामनो थाखाय नांगौ जायो जोंनो बन बायदिसिना दाननो थाखाय इदिनोथ' आरो माबाफोर जावनो थाखाय जोंनो खदाल न' खदाल बेफोरबायदिखौ नांगौ बन दाननो थाखाय रुवा बेफोरबायदिखौबो नांगौ नांगौ जायो आरो जोंनोना गंसे न'खराव गोनांथि जायो आरो
ओं गोनांथि।
ओ बिदिनो नोंथाङा एसे फोरमायनाबावदो आंनो।
औ। हेलौ
हेलौ औ नोंथाङा एसे फोरमायना बावदो होनदो।
हेलौ
हेलौ खोनादोंना नोंथां? हेलौ औ खोनादों दे।
हेलौ
खोनायाखै नोंथां?
हेलौ
हेलौ खोनादोंना नोंथाङा खोनादों?
हेलौ
हेलौ खोनायाखै नोंथाङा
खोनायाखै हेलौ नोंथाङा खोनायाखै नामा
खोनादों खोनादों
हेलौ नोंथाङा खोनायाखै
खोनादों आङो खोनादों
हेलौ
नोंथाङा खोनायाखै नामा
हेलौ
हेलौ
हेलौ
नोंथाङा खोनादोंना खोनाया
हेलौ
हेलौ
हेलौ
हेलौ
हेलौ
खोनादोंना नोंथाङा
हेलौ हेलौ
खोनादों खोनादों आं नोंथां खोनादोंना नोंथाङा
हेलौ हेलौ हेलौ
खोनादोंना खोनायाखै नोंथाङा
हेलौ
आं खोनादों नोंथां नोंथाङासो खोनादोंना खोनायाखै
हेलौ हेलौ
औ हेलौ
हेलौ
हेलौ खोनादोंना नोंथाङा
हेलौ
हेलौ
हेलौ
औ हेलौ जोंनोथ' संसार जानायाव सानद्रै औ माइरं सालिनो थाखाय सानद्रै दाला सान्द्रि बेफोरखौबो नांगौ जायो नङा होमबासो नोंथां
हेलौ
खोनायाखै नामा नोंथाङा
हेलौ
माइ माइरं सालिनो थाखाय बेफोर ओ आगजुफोरखौबो माने नांगौ जायो आरो जोंनोना
हेलौ हेलौ